औ नोंथां थां
औ औ औ ओ गोजान ओ ओ सानजौफुं समनि गोजोन हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नंगौ नोंथांनिसिमबो आंनि फारसे सानसौफुनि गोजोन गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय।
औ ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो होननानैस सो ओ कल हरनाय जादोंमोन। सावराय जागोन ना नोंथां?
औ नोंथां नोंगौ थारैनो आं दासान्दै फ्रियैनो दंथ'यो।
औ औ औ थारैनो ओ नोंथांजों ओ सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जोंहा बैसागो फोरबोनि फारसे ओ एसे सावरायनो होनना सानदों ओ नोंथाङा आंनो बैसागोनि फारसे बैसागो फोरबोनि फारसे माबादि हे रंजानाय जायो मा बाद दिहाय ओ बैसागोखौ जोङो फालिनाय जायो बेनि फारसे नोंथाङा आंनो एसे सुंद'यै फोरमाय ना होनो हागोन ना?
औ नोंगौ नोंथां थारैनो औ बैसागु बुङोब्लाथ' जोंनि बैस सागोआ मोनसे जोबोद आंगो फोरबो बा जोंनि रं जानाय नङा होमबा लोगोसेनो मिथिंगायाबो बैसागोजों रंजाफायो। थिग बिब्दिनो औ बैसागो जोंनि दाल' नङा गोदोनिफ्रायनो जोंहा रंजाबोगासिनो। जेबोला बैसागो बोथोर सफैयो अब्ला जोंना मिथिंगायाबो गावनि महरखौ सोलायो एबा जों गोरलै बिलायफोरजों गोथां गाबजों गासैबो समाय फ्यो आरो गाव देलायफबो। थिग बिब्दिनो जोंनि सुबुं माहा रियाबो बिबदिनो जोंना गोदान गोदान गाननाय जोमनाय गोदान गोदान मिजिं बा गोसोआव रंजानायजों जोंहा उसिफावो बैसागु बुङोब्ला।
औ थारैनो सैथो खोथा।
औ नोंगौ नोंथां। बिदिनो जोंहा बैसागु बुङोब्ला जोंनिया बैसागुआ जोंनिया जोङो से दानसेखौनो जोङो बैसागु महरै जोङो बा फोथायनानै लायो आरो जोङो फालियो बा मानियो। औ थिग बिब्दिनो जोंना बैसागु गुबै बैसागुखौ जोङो स्नि सान फालिनाय जायो आरोखि।
औ नंगौ थारैनो।
बैसागुखौ जोङो मोननै बाहागोआव रानो। जेरै जों मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो। जोङो मोसौ बैसागु बुङोब्ला जोङो सैथो दाननि जोबनाय जाय दमासि बुङो जों बै सानखालि जोङो मोसौनि बैसागु महरै फालिनाय जायो। खालि जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो जेरै जोङो दिगिलिति बिलाइ जों थाराय बिलाइजों एबा जोङो बिदिनो ओ ओ फिथाइ-सामथाइ जेरै ओ मैगं-थाइगंनिफ्रायबो जोङो बेखौ थुखैनाय जायो। जेरै फानेलाव ओर औ नंगौ पानिलाव फान्थाव, हालदै जों बैफोरखौ जोङो फिसा फिसा महराव हाना लानाय जायो लोगोसेनो जों बैखौ मालाबो सुनाय जायो थिग बिब्दिनो जोङो मै थिना मोनो जे जों बैफोर सुनाय मालाखौ जोङो मोसौ नो गानहोनायनि अनगायैबो जों जोंनि थानाय न'नि ओ दरखं मोखां एबा इसिंनि दरखं मोखां आरो माइ ओ माइ होनदोबा बाख्रिनि अ जोङो आलायना दोननाय जायो जों मिथिना मोनो जे जों बैफोरखौ आलायना दोनोबा जोंनि थाखाय मोजां होननानै बेनि अनगायैबो जोङो औ जै सानखालि जोङो सैथोनि दमायसि लास बैखालि जोङो मोसौखौ जों जायखि जाया दैमा-दैसा एबा जोंनि न'खरनिनो हाखर-हाला बा फुख्रियाव जोङो थुखैनाय जायो जों गासैबो नि बिदाय-फंबाय गथ' गथाय बा जोंनि आबौमोनजों जों ज' थांनानै जों मोसौखौ रंजा बाजायैनो जोङो बै फिसा फिसा हाखन्थिना लानाय जोङो बैफोर औ फानलाव फानथाव औ हालदैफोरनिफ्राय जोङो बिसोरखौ सारनानै एबा जों दिगिलिथि बिलाइजों बुनानै जोङो दोंसे सल' खननाय जायो आरो गोदोनिफ्रायनो जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारिबाय था बिमा गायदे बिफा गायदे बायदि दा जा होननानै जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो बेनि उनाव जोङो मोसौखौ औ नंगौ नोंथां बिनि उनाव जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो सारायनि हांगार खान्थानि हांगार हल'नानै जोङो बेयाव थाव गुबैफोनना मोसौनो फोनना होनाय जायो जाहाथे मोसौखौ औ दुबुलि बारि फोराव मोसा सियालफोराव अराखै होननानै बेनि उनाव जोङो औ मोसौखौ जोङो औ मोसौखौ जोङो दुब्लि फोथाराव जोङो हेगार हरनाय जायो दाङै बै सानखालि बेनि उनाव जोङो जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्ला जोङो मोसौखौ लाबोनानै जोङो मोसौनो गोदान गोजाम फागाफोरखौ गारनानै जों बै सानखालि जों गोदान भागा होनाय जायो बेनि उनाव जोङो औ गलियाव जोङो मोसौ खानाय जायगाव गलियाव जोंङो आलारि बाथि लगायना जों मोसौ खाना दोननय जायो आरोखि
जायो जायो जायो जायो औ
बै सानखालि जोंनिया खुंखा जानाय लोगोसे जों गोदोनिफ्रायनो मिथिंगानिफ्राय हाग्रा बंग्रानिफ्राय नायगिरनानै मैगं जानाय जेरै सेजौ से बा नङाबा जोङो सेजौ स्नि जोङो हाग्रानिफ्राय मैगं थाइगं बुथुमनानै जानाय जायो बिदिनो बायदिसिना जोङो गोखा गोखै औ नंगौ जेरै मानिमुनि भेदेलता मायसुन्द्रि थुनथुनि गुथाय बै बायदि बायदि मैगं आरोखि ना लोगोसेनो जोङो खुंखा जों अमा बेदरबो जानाय जायो गाजा गोमजायैनो लोगोसे जोंहा बै सानखालि गासिबो ज'नो माइब्रा बिदैबो जोङो एसे लोंनाय जायो आरोखि
जायो जायो जायो औ
बिदिनो जोंनि बैसागो मोसानाया जोंनिया बार मोसौ बैसागोआ जोंनिया बारलाङो बेनि उनाव जोङो बैसागो मोसानाय बुङोब्ला जोंनिया से खालार जोङो मोसानायनि सिगांनो जों गिबियावनो जोङो से खालार खालि जों गासिबो सिखारानानै दुगै लोबै जों जोंनि बाथौ गुदि सेराव गासिबो थांनानै आर'ज गाबो जाहाथे जोंनि गोदान बोसोरा औ मोजां मोजाङै बारलाङो गासैनिबो देहाया मोजाङै थायोबा जों गासैबो खामानियाव जौगालांनो हायो बेनि उनावबो जोङो न'खराव खुलु मखांनायनि उनाव जोङो उन्दैफोरा जोयनोखि नखरनि गेदेर फोरखौ खुलुमो आरो गेदेरफोरााव उन्दैफोरनो मान होयो बोर होयो लोगो लोगोसे नो जोंना गामिनि थानसालियावबो थांनानै जोङो आरज गाबहैनाय जायो। जाहाथे गामिनि गासै रायजो राजाफोरानो मोजाङै थाथों होननानै।
थाथों औ औ औ थारैनो सै
बेैयावबो जोङो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमनाय जायो गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोर एबा मान होनाय जायो। थिग बिब्दिनो जोंहा से खाालाराबो बिदिनो बारलाङो लोगोसेनो खायफाया जोंना से खालारावबो मोनाबिलि समाव सेंग्रा सिख्ला फोरा मोसानो अंखारो एबा खायफाफोरा जोंनाया नै खालानिफ्राय मोसानो थाग थियारि जायो। बेनि उनाव जोङो गासैबो औ रंजा बाजायै जोंहा बयबो गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो जोङो जयै जोङा खाथिनि गामि गालायाव जोङो बैसागो मागिनो थांनाय जायो। बेयाव जोङो आइजोफोरखौ नुयो गोमो दखना गोजा गाबनि फास्रा आर'नाय बिमा दानाय लोगोसे हौवाफोराबो गामसा आर'नाइनि गस्ला बिदि गाननानै जयै खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै गासैबो रंजा बाजा मोसानो ओंखारलाङो। थिग बिबदिनौ सान मोसा खां खांनायनि उनाव जा मोननाय खायफाया माइरं हरो खायफाया रां हरो बिब्दिनो जोङो बैखौ जोङो गासिबो जयै रायजो राजा लोगो नांनानै लावखार ओंखाम जानाय जायो। थिक बिबदिनो जोंनिया बैसागो स्नि साना जोबलाङो लोगोसेनो बैसागो बिदायाबो जोंनिया गामिनि गासिबो रंजा बाजायै ज' लोगो नांनानै बिदिनो सोरबा रोजाबगिरि देंखोगिरिफोरखौ लिंहरनानै बा गथ' गाथायनो सावगारि आखिनाय बादायलायनाय मोसानाय थाखो रोजाबनाय बादायलायनाय बैफोर बाहागो फोरखौ हाबाफारिखौ लानानै जोंङो बैसागो बोथोरनि जोबनाय बिदैखौबो जों बिदिनो गाबजा गोमजायै हगार हरनाय जायो। बिदिब्ला नोंथांङाबो एसे फोरमायनो हागोन हागोन नामा नोंथांनि ओनसोलावबो बैसागु बोथोरखौ माबायदिहाय खुंनाय जायो।
औ औ थारैनो नोंथांङा होनखालांनाय बादिनो जोंनावबो जोंनि ओनसोलावबो गोबां नेमखान्थि बायदि जोंहा बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो एबा खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो नंङा होमबा?
औ नोंगौ नों नोंथां औ
थाखाखानाय बायदिनो जोंहाबो जेरैहाय बैसागु बोथोर होनोब्ला जोंहा मिथिंगाजों लोगोसे दाउमा दाउसा ओ जिब जुनार बायदिफोराबो जोंनिया मिथिंगानि गासै महरानो सोलायनायखौ जों नुनो मोनो एबा ओ ओ रंजाखांनायखौ जों नुनो मोनो नङा आ मानसि दुमसि औ औ थिग बेबायदिनो जोंहा बैसागो दानाव जोंहा बिफांनि गोरलै बिलाइ खिलिनायखौबो जों जों नुनो मोनो नंङा होमबा बै बैसागु बोथोराव थिग बेबादिनो जोंहा मिथिंगायानो महर सोलायनाय होननानै बुंनो हायो। दा बे रोखोमैनो जोंहा बैसागो बोथोरा जोंहा बैसाग दाननि से खालानिफ्राय जों खुफुंनायखौ नुनो मोनो नंङा होमबा बैसाग दानाव औ इंराजि जोंहा एप्रिल दाननि जिबा जि खालारनिफ्राय जों जानायखौ जों नुनो मोनो बैसागु फोरबोखौ थिग बे रोखोमैनो जों जोंहा बैसागु होनोब्ला दाउखौनि गाबनाय देंखोजों जोंहा गा गासैबो रंजाखां नंङा होमबा नोंथां दाउबनि दाउ। खौनि खौ खौ गाबनाया जोंनि बैसागु बोथोरखौ बरायनाय लाबोयो नंङा होमबा। थिग बे रोखोमैनो जोंहा औ बैसागु बोथोर। बोथोर होनोब्ला नोंथांङा बुंखालांनाय बायदियैनो जोंहा मोननै बाहागोआव जों। बैसागु फोरबोखौ फालिनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोल एबा नोंथांमोननि ओनसोलावबो। दा थिग बेबायाददिनो नोंथां बुंलांखानाय बादिनो मोसौ बैसागु होननानै जोंहा। सेथि सानाव खालामनाय जायो नोंथाङा बुंखालांनाय बादिनो बायदि आदब खायदाजों जोंहा मोसौ सान खुंलांनाय जायोबा मोसौखौ थुखैनानै बायदिसिना रोखोमै नोंथां बुंनाय आदब बायदियैनो। जोंनि ओनसोलावबो ब सानखौ फालिनाय जायो। दा बे रोखोमैनो जोंहा बैसागु बोथोराव जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंहा नोंथांङा बुंखालांनो बायदिनो बायदिसिना गो गोखा गोखै मैगं थाइगं फिथाइ सामथायफोरखौ। जों जानायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि ओनसोलावबो दा बे रोखोमैनो जोंहा जोंहा। थय जानाय लोंनाय होनोब्ला बैसागु बोथोराव माइब्रानि जौ बिदैया। जोंहा गोनांथार नंङा होमबा बैसागु बोथोराव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव औ। जा जोंनि बै। बैसागुआव माइब्रानि जौखौहाय से बोसोर नै बोसोर गाहाम फि फिसिनानै जोंहा दोननानै बै बैसागु बोथोर बोथोराव लोंनायखौ एबा लोंनानै रंजानायखौ जों नुनो मोनो नंङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां औ।
मोनसे जोंनि बर' हारिनि बैसागु मोसानायाव बैसागु फोरबोआव लोंनाय मोनसे। से जा माइब्रानि बिलै बेबो जोंनि हारिमुवारि नेरसोन नंङा होमबा? दा बे रोखोम रोखोमैनो जोंहा लोंनाय जानायजों लोगोसेनो मोसानाय बिथिङावबो बुङोब्ला जोंहा। बायदिसिना रोखोमै रंजानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? दा बैसागो होनबोला जोंहा सेथि सानखालि जा से सानखालि जोंहा मानसि बैसागोखालि नोंथां बुंखालांनाय बायदिनो गासैबो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां जोंहा आलारि बाथिफोरजोंनो न'आव न'खरनि गेदेरफोरखौ एबा गामिनि बोराय बुरै बैसो सो जानाय मानसिफोरखौहाय जोङो उन्दैफोरा ज' ज' खुलुमनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? बोर लानायखौ औ थिग बेबायदि बिदिनो गेदेर गोलावफोराबो उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नंगो नोंथां थारैनो औ
नो जोंहा बै सानाबो बारलांनायनि उनाव जोंहा मोसानाया जागायजेनो नङा होमबा? जेरैहाय खाम, जथा जथा सेरजा सिफुंनि रिंखांनायजों गामिनि सेंगोरा सिखला बोराय बुरै गथ गथ' गथाय गासैनिबो गोसोआ उसि उसिफावो नङा होमबा नों थिग बेबायदिनो जोंनि गामि गामि ओनसोल ओनसोल जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो जेरैहाय नोंथाङा बुंलांखानाय। हिनजाव माहारिया दख'ना गोमो बायदिसिना फास्रा। लानानै देलायफब माफब गानफब जोमफब मोसानो लैहोर लैहोर ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनो। नाडा होमबा नोंथां बे दिन खालैनो औ। हिन्जावफोराल' नङा जोंना हौवा। फोराबो जोंहा गामसा गसला आर'नाइ बायदि रोखोम। रोखोम गाननानै जोंहा ओ ज' ज' गासैखौबो मोसाबोनो ओ ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोननाय ना होनबा ओ थिग बेबदिनो जोंहा गाजा गोमजायै बैसागो फोरबोखौ खुंलांनाय जायो दा बेनि उनावहाय नोंथाङा बुंनां खानाय बादि जा बैसागो बिदाय थिग नंगौ नोंथां बुंनाय बादिनो जोंनावबो जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोनो बैसागो बिदाय होनो थाखाय जोंहा हारिमु मोनाबिलि देंखो मोनाबिलि बायदि बायदि रोखोमनि हाबाफारि लानानै जोंहा साननै एबा सानथामनि हाबाफारि लानानै जोंहा गाजा गोमजायै बैसागो